हेलौ
औ बिनानाव
औ दा जों सावरायगोन दि। जों सुबुं माहारिनो सानफ्रोमबोनि जिउआव। नांगौ जानाय मुवा बेसाद नैबनि सायाव जों सावरायगोन।
औ
जों सुबुं माहारिनो जि। सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जानाय मुवा बेसादा होननानै बुङोब्ला। जोंनि जिउनि मोनसे गिदिर बाहागो होनना बुंनांगोन।
औ
जों सानफ्रोमबोनि जिउआव जि मुवाफोरा जोंनि जिउनि मोनसे गिदिर्। बाहागो होनना जों साननांगोन गासैबो मुवाफोर। आनो मोनसे एबा गोबां मुवाफोरजों बानाय जानाय होनना बुंनांगोन जोङो। जोङो खुन उल मुगा आरो। फटिक फाइबारजों बानायजानाय सि जेम ओ जायफोर बेफोरखौ जोङो जोंनि जि देहा बा मोदोमखौे होबथायनो थाखाय बे गाननाय जाबनाय नैबेयाव जों बाहायनाय जायो ओ बेबादिनो जों जि इथा सिमेन्ट स्टिल दंफां ग्लास आरो टाइल्सफोरजों जि बानायजानाय न'खराव थायो बैबे जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जि मोनसे गोनांथार होननानै जों बुंनांगोन ओ बेबादिनो नोंथाङा जि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जे नांगौ जानाय मुवा बेसाद नैबेनि सोमोन्दै माबा बुंनो सानो नामा
औ जोंनो मानसिनो नांगौ जानाय मुवाफोरा गाननाय जोमनाय एबा गाननाय जोमनायाथ' जोंनि थाखाय गोनांथार बेखौ जों जोंनि देहाखौ खोबथेनो लाजिनाय इनाय बेफोरनिफ्राय रैखा मोनो जोङो नांथारगौ जायो बेजों लोगोसे मिथिंगायारि खैफोद जेरै अखा बारहुंखा सारअन्थाइ बैफोरनिफ्राय रैखा मोननो जोंनो न'नि गोनांथि जाथारो बेजों लोगोसे जोंनो सानफ्रोमबो खामानि हाबा हुखा मावनायफोराव बोलो मोनो जोंनो
आरो बेजों लोगोसे जोंनो
खामानि लायो खामानि मानसिनो गोबां आइजें आइलानि गोनांथि जायो
औ ओ मुवाफोर होनोब्ला जोंनि जिवाव जि मोनफ्रोमबो बाहागोआवनो गोनांथार होननानै बुंनांगोन जोङो
औ
फोर होनोब्ला जोंनि सोलोंथाइ बिथिङावबो माखासे बानि मुवा बेस बेसादनि गोनांथि जायो जेरै बिजाब नटबुक ब्लेकबर्ड कम्पिउटार लेब आगजु आरो थाखो खथानि फार्निचारफोर खौबो गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरजोंनो बानायनाय जायो जाय फरायसाफोरखौ मोजाङै सोलोंनायाव मदद खालामो
औ
बेबादिनो जे हान्था मेलानि बेलायावबो माखासे माने जों मुवा बेसादखौ बाहायनाय जायो जेरै बाइक मटर साइकेल कार बास ट्रेन जाहाज आरो बिरखं फोरखौ ओ थाथु रबार प्लास्टिक आरो क्लास बायदिसिना मुवा बेसादफोरजों जोङो बानायनाय जायो दा बेबायदिनो जि दावबायनायफोरखौबो जि गोख्रै आरो रैखाथि गोनां खालामनो थाखाय माखासे मानिे जोङो मुवा बेसादफोर बाहायनाय जायो बेबायदिनो जि देहा फाहामथाय बा देहा फाहामसालिफोरावबो जे बेरामिफोरखौ सिनायनो आरो जिउ रैखा खालामनो थाखाय माखासे मानि मुलि सिरिन्स सार्जिकेल आइजें आखाइ मुजा मास देहा फाहामसालिनि बिसना आरो गुबुन गुबुन मुवाफोरजों बानायनाय मेडिकेल मेसिि नफोरखौ बाहायो बेबायदिनो जि दारिमिनफोरावबो जि दिहुनथाइ बानायनो थाखाय माखासे माने जों मुवा ब बेनिनो जे साख्रि सोरजिनो आरो रांखान्थि मदद होनो थाखायबो माखासे मानिजों मुवा बेसाद आबाद बिथिंखौ माखासे रोखोमनि मुवा बेसादफोर बाहायनाय जायो बेनिनो जि मुवा बेसाद फोरनि गेजेराव बिथांमोना आबाद मावनाय समाव जे हालेवनो थाखाय ट्रेक्टर एबा दै जगायनो थाखाय पाइप बाहायनाय जायो एबा दै मटर एबा मेचिन बाहायनाय जायो बेबादिनो आरो आबादखौ ओ मोजां खालामनो थाखाय हासार आरो गुबुन गुबुन मुवाफोरजों ओ बानायनाय जायो बेबायदिनो गुबुन गुबुन मुवाफोरजों बानायनाय ओ माखासे मानि मुवा बेसादफोर नैबेफोरखौबो जों बाहायनाय जायो जेरैहाय मबाइल फन कम्पिउटार सेटेलाइट फाइबार इन्टारनेट बायदिसिनाफोरखौबो जों जिउनि थाखाय मोनसे गोनांथार मुवा बेसाद हिसाबै बाहायनाय जायो आरोबाव नोंथाङा माबा फोर बुंनो सानो नामा
दा जोंनि आथिखाल मुगायाव गोबां साइन्टिस्टफोरा एबा बिगियानारिफोरा गोबां मुवा दिहुननानै होबाय जाहाथे जोंनि लाइफआ जोंनि जिउ खुंनायाव गोनां जानाय मुवाफोरखौ जों खामानिफोरखौ जों जेरै गोरलैयैनो मावनानै लानो हायो
नोंथांनि बुंनाय बिदिब्लायैनो जोंनि आबाद मावनायफोराव ट्रेक्टर एरि दिहुननानै माने जोंनियाव हाल एवनाय एरि मोसौजों हाल एवनायफोराव गोबां समनि गोबां सम लायोमोन दा ट्रेक्टर आररि दिहुननानै बेफोरो जोंनि समखौबो रैखा खालामनानै होदों बेफोर मुवाफोरा आरो सि दानाय बेलाफोरावबो जोंनियाव न'नि इसानसालिफोराव
औ
गोबां सम लायोमोन नाथाय दा आथिखालाव अलफिं गोबां मेचिनजों सि दानाय बेफोरबायदि मेचिनफोरखौ दिहुननाया जोंनि माने जोंनि जिउआव गोरलै खालामनानै होदों खामानिफोरखौ जों लोगोसे दक्टर
अन्नानै नोंथाङा ओ से मि समसो ओ थसे सम बुंबाय थासाय
डक्टरफोरनाव जोङो
जोंनि देहाफोरखौ मेचिनफोरजों गोरलैयैनो
माने दा गोबां मेचिन ओंखारनायालाय जों जोंनि देहाफोरखौ मोजाङैनो गोरलैयैनो सोखानानै लानो हायो। आरो बेजों लोगोसे आथिखालाव गोबां खलकारखाना बिदिनो कम्पानि बेफोरबादि ओंखारनाया जोंनि सुबुं जिउनि थांना थांनायाव गोरलै खालामनानै होदों बेजों लोगोसे जोङो
जोंनि जिउआव गोबां थांना थानायाव गोबां मुवा बेसादनि गोनांथि जायो
औ ओ मुवा बेसादफोर होनना बुङोब्ला ओ जोंनि महरारि आरो रासायनारि गुनफोर ओ थायो होनना बुंनांगोन जोङो। बेफोर गुनफोरा थि खालामोदि जे जोंनि मुवा बेसादफोर जेरै बिदिन्थि बादियै स्टिल गोरा आरो सोरोलथायाइ गोनां बेनिखायनो बैफोर मुवाफोरा जोंनि जिउआव जोबोद गोनां महरै बिफाव लायो।
औ
बिदिन्थि बादि बुंनो थाङोब्ला ओ स्टिला ओ गोरा जायो। गोरा आरो जोरथाय गोनां बेनिखायनो बेखौ ओ बिल्डिंफोर दालांफोर आरो गारिफोर बानायनायाव ओ जों बाहायनाय जायो। बेबायदिनो जि ग्लास ग्लासा ओ पारदरसिनि आरो सिखना जायो जाय बेखौ खिरखि आरो बथलफोरनि थाखाय थाखाय मोजां खालामो रबारा ओ ओ ओम मा होनगोन बेखौ ओ फ्लेक्सिबोल जायो लोगोसे ओ वाटारप्रुफ आरो इलास्टिक जायो बेनिखायनो बेखौ टायार जुथा गानग्रा बेबायदिनो जि मुवा बेसादफोर नैबेफोरो जोंनि जिउआव जोबोद गोनांथि होननानै जों बुंनांगोन। ओह बेबायदिनो जों गोबां बाथ्रा सावरायबाय।
औ
जि मुवा बेसाद होनना बुङोब्ला मुवाफोरा गोदान मुगानि ओ मोनसे जिउनि सिनस्रि होननानै जोङो बुंनांगोन जों बेफोरखौ सोलोजों सामलायनांगौ जायो। दाबो बायजाथाव मुवाफोरखौ फिन बाहायफिननाय जेब्ला हायो अब्ला रिसाइकेल खालामनांगौ होननानै आं सानो बे राजोंनो जों मिथिंगायारि फुंखाफोरखौ रैखा खालामनो हायो होननानै आं सानो। अब्ला जोङो जोंनि जि सावरायनाय नैबेखौ ओ एसेयावनो दोनथ'बाय होननानै ओ नोंथांनिसिम फरायबाय
औ